दा दासान्नैसो मोजां खबरालाय
अ
गायनाय फुनाय बोथोरा जोबथ'वाखै जोबनायालाय मोजाङैनो दं आरो
औ ओमफ्राय दालाय मा खालामदों?
दा आं दा गोरांदोंसोमोन दुब्लियाव खामानि मावनानै फैनानै
अ
दसे गोलांदां नोंनालाय माबायदि खबरा
आंनाबो बिदिनो दं खबरा मोजांबो गाज्रिबो
खबरा मोजाङैनो दं
गेजेरावनो
अ दे-दे
ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन दहायलाय
ओंख्रिया खान्थाल बेगरमोन ओंख्रिया खान्थाल बेगर ओमफ्राय ना
अ खान्थाल बेगर
औ खान्थाल बेगर
खान्थाल बेगरा गोथावना जानो
ओ गोथाव गोथावखौनो मोनो आंबो खान्थाल बेगरखौ
औ
नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय
जोङो थाइगिरजों नासोमोन
अ थाइगिरजों नायाबो मोजां दाबायदि समाव गोथावआनो नोंसिनाबो मो गोथावआनो दे
दाथ' थाइजौ गैलानो
दा थाइजौआ गैला थाइजौआ जाहोनाव दाल्लाम दंङमोन दा फिथाया गैलाना दाबायदियाव थालिया मोननानै सिरिलांजोब्बाय बेसे जानोमोन थाइजौ जा दंमोन जाबाय जानाया थिगसे जाबाय आं थायजौखौ
उम
नोंसिनावबोथ' दंङो खोमा
थाइजौआ जानावबो दं दंनायालाय
आ
फिथायानो थायनो नागिरा आरो
थाइजौआ दा थाइजौ बोथोरा जोब्बायानोसै खान्थाल दंङो आमथि सुवायाबो बायबाय नालाय
उम
खान्थालफोर दंङो आरो दा बे खान्थाल आनारस मोनजागोन खान्थाल मोनजागोन जि आरो लिसु
थाइजौआथ' ओंखामजोंबो जाजायोना
औ जाजायो ओंखामजों जानोबा जाजायो जानोबो मोजां मोनो
ओमफ्राय दालाय खान्थाल बिफां फांबैसे दं
जोंहाना
औ
फांसे दंङो दंनायालाय फांसेबाबो गिदिर फिथाया दाल्लाम दंङोलाय गोगोम फिथाइ थायखायो
औ
जाख'नो हाया फांसेखौनो फांसेनो फिथाइखौनो
अ
नोंसोरालाय
जोंहाना खान्थाल फिथाइ गैया दा खान्थाल बिफां गैया आरो माने
ए खानथाल बिफां गैया होनबा
हो
जानो गोसोबा जोंहा न'आव फैनानै जाफैनो हागोन
औ नोंसानिखौ मालाबा लायना जाफैगोन र'
अ जाफै मेर्ला दंङो आनारस जानो ना खान्थाल जानो मेरला
ए
फैनानै जाफैनो हागोन
आनारसखौथ' आं जानो बिराद गोथाव मोनो
अ आनारसाबो दंङो लांफैनो हागोन
औ लायगोन र' मालाबा
दे फै मालाबा लांफै
ओमफ्राय आनारस बिफाङालाय बुरजाथार दं नामा
आनारसा बुरजायैनो दंङो
अ
आनारसा बुरजायैनो दंङो ओइ जानो हानायखौ जाबाय जानो हायिया ओरैनोसो दंङो सोरबा लांफैबा फानहरो
औ
इदि आरोना
ओमफ्राय हाथायावबो फानहैयो नामा
हाथायाव लांनाय जायानो हाथायाव लांफेराखै
औ
मालाबा फैनानै जाफै लांफै
औ मालाबा थांना लायगोन
उम
ओमफ्राय दासानदि माबा सेनफ्राव ना नांगोन‌ ना नाङाखै
सेनाव नाङो नाङो साबानो नाङो नांनायालाय दाबायदि नाया गोबां दङ जोंनिथिंजाय
मा मा ना नाङो
सेनाव बिदिनो नास्राय गोरि मालाबा खुसिया मालाबा मागुर बिदिबो नाङो
औ
नास्राय गोरियाथ' नांबायानो थाखायो सामफ्रामबो ओमफ्राय खुसिया मागुरा सम सम नाङो आरो मोनजाबाय मागुरखौबो मेल्ला मोनजाबाय खुसियाखौबो नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिं
ना सागोन ना साया नाङो दा
औ ओमफ्राय खम नाङो आरो नाया
आ नोंसिनिथिं बारा दै जायाखोमा दै बानाबो जाया ना
जोंथिं दैयालाय जायो होमबाबो नाफोर फैनो नागिरा माने
आ जोंथिं मेरला ना गुरफैलै मानसिफ्राबो मोनलाबायथारो गुरबानो मोनो। आरो सेन साबानो मोनो। बेफोर बायदि आरो नायानो ना।
ओमफाय जेफोरजों सारबालाय मोनगोन ना मोना?
मोनो जेजोंबो सारो। जेयालाय गैया आंनाव। मालाय गुबुनफ्रा सारो
ना गोरानफोर नांगौ नामा ना गोरान दङ' बायना लांफैनो हागोन।
अ ना गोरान दंङ' नामा नोंसिनाव?
अ बायना लांफैनो हागोन फानहरो आं।
अ लायगोन दे आं।
ओ लांफै
मैथाफोरजों जानो गोथाव जायोना?
औ सेरसेयाव माबा सारिस' ना गोराना।
अ नंगौ नामा?
ओम पवासेयावनो एक्स'।
दाथ' बोथोरा माबायदि जाना दं नोंसोरनि गरम जागोन जायाखै?
ओ बोथोरा गरम बोथोरा मोजां मोजाङानो गरमबो नङा गरमाथ' एसे गरमानोखासै थेवबो एसे थानदा जानानै दं आरो। अखा हादोंमोन नालाय।
अ अखा हानायखाय एसे थान्दा जानानै दंमोन आरो नोंथां।
अ थानदा जादों। निसिनिथिंथ' अखा हायाखै खोमा?
जोंथिंबो दहायो हादोंमोन।
ए होमबा एकेसो जागोन बालाय। थान्दायानो जागोन नोंसिथिंबो।
औ जोंथिंबो बिदिनो माने गरमबो नङा गुसुबो नङा आरो माने।
ओम दाखालि साननैसोमोन जि गरम थानो हायामोनलै दाखालि।
औ
बाहेराव बाहेरायाव ओंखारनोनो हायामोन। गर'मनि थाखायनो।
बे मास मोननैसोआव बिदिनो जायो गरमा।
आं मोनबा लोमजाहां लोमजाहां जाथारदोंमोनलोमजादोङानोमोन। खर' थिं थिं थिं थिं सानायमोन।
औ
गर'मनि थाखायनो दालाय एसे मोजां मोनबाय मोननाया। नोंसिथिंबोबा एखेयानो जादोंमोन होनबा ना?
औ जोंथिंबो बिदिनो जादोंमोन गरमा।
उम जेरावबो जादों आङोमोन होनबालाय
औ।
दाथ' गरमा गरम बोथोराव दंबावो दाबो।
औ एसे
उम
मास मोननैसो थानासो एसे
मास मोननैसो थागोन।
एसे गरमा खारलांसिन आरो माने
उम गोजां बोथोरा माला सफैगोन सानबायलां।
औ
गोजां बोथोरखौसो मोजां मोनो आं
दे होमबा ना।
दे दे